हेलौ नोंथां
ओ गिबियावनो खुलुमबाय नोंथां ओ नोंथांजों आं मोनसे गोनांथार आयदानि सायावसो सावरायनानै फनखौ हरनाय जादों नोंथां नोंथाङा सावरायजागोन बा?
औ
औ बिदिब्ला नोंथां ओ नोंथाङा माबाफोर ओ मा होनो आबाद मावनायनि सोमोन्दै माने आबादनि सोमोन्दै आरो नोंथां नोंथाङा आबाद मावनायनि सोमोन्दै एफोरो ओ रोंगौथिफोर दङ नामा बिनि सोमोन्दै आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
अ हागोन हागोन नोंथां दा ओ जो जोंनि बेलायावहाय
आबाद मावनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोदोनिफ्रायनो जोंनि सुबुं माहारि एबा जोंनि बर' समाजा आबादनि सायावनो ओ सोनारनानै थाबोनाय नङा होमा नोंथां दा बैफोर आबादफोरनि मादाव जों गाहाय आबादफोरनि गेजेरावहाय माइ, बेसर, फाथो, सबाइ सिबिं आरो मैगं थाइगंनि बेलायाव जों दोंहा दङ आलु, फान्थाव, टमेट' ओ जिंखा, फोरला बेफोर नङा होमबा नोंथां दा बेफोरनि सोमोन्दै आंहा ओ बिदिनो ओ फाथो आबाद मावनायाव एसे माने मिथिनाय दं आरो ना नोथाङ। मानो होनोब्ला आं फाथो आबादखौ देग्लायजों बिदिनो ओ ब्रै बोसोरसो जाबाय आं फाथो आबाद मावबोनाया नोंथां दा आङो फा नायनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनोसै।
औ नोंथां। औ
ओ जोङो दहाय जोङो मोनसे हाखौहाय ओ बासनानै लाग्रोनाया मोजां आरोना नोंथां। ओ मोन से मोजां हाखौ जोङो बासना लाग्रोनांगोन आरो बे हाया। थाम ब्रै बिघा बुरजा जायोब्ला बा बिनिनो। बांसिन जायो थायो आरो ना नोंथा बेबायदिनो जोङो ओ फाथो आबाद होननानै बुंब्ला फाथो आबाद मावनो थाखाय जोङो मोनसे गोजौ हा ओनसोल बा दै थायै जायगा एसे बालासिया हाखौ नायनानै लानाया जोबोद मोजां आरो ना नोंथां।
औ औ नोंथां औ
औ दा बेबायदि हाखौ बासिखांनायनि उनाव जोङो बे हाखौहाय एवनानै जोङो बे हाखौ गुरै खालामनानै लाग्रोनांगोन आरोना नोंथां आरो बेयाव जेनाखि हाग्रा बंग्रा दङ जों बैफोर हाग्रा बंग्राखौ जोङो साफा खालामनानै सावनानै लाग्रोनाया मोजां आरोना। दा
औ नोंथां औ
जेब्ला बे आबाद फोथार बा आबाद मावग्रा जायगाया लांदां जायो अब्ला ओ माखासे बेबायदिनो हाग्रा थैग्रा मुलि बा जोङो ओ इउरियाफोर सार नानै होग्रो नांगौ मानो बुंङोब्ला दानि जुगावहाय आबाद मावनाय बुङोब्ला जोंहा हासार गैयाब्ला नों मावजाया नोंथां बेनिखायनो जोंङो बेवहाय माखासे भिटामिन बा इउरिया फोर सारनानै होग्रो नांगोन आरो ना नोंथां दा बिनि उनावहाय जोङो फाथो गायनो थाखाय फाथो आबाद मावनो थाखाय जोङो फाथोनि जोलैखौ बास जोबोद गोनां आरो ना नोंथां बे फाथोखौ माबायदि फाथोखौ गायोब्ला जोंहा मुलाम फा जागोन माबायदि फाथोआ मोजां बे फाथोखौ जोंहा बासिनानै लानाया जोबोद मोजां जोबोद गोनां आरोना। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा फाथोआ गोबां रोखोमनि थायो जेरै दङ मैथा फाथो दंङ। आरो फाथो गिदिर फिसा दङ फाथो फिसा ओ फिसाजाद दङ आरोना नोंथां। बै फाथो मा माखासे गुबै फाथोआ जाहैबाय बेनि फिथाइयाहाइ एसे दुलुर दुलुर जायो आरोना नोंथा आरो बै मो
हेल' हेल'
मैथा फाथो मैथा फिथाइ बायदि जायो आरो नोंथां दा बेबायदिनो जोङो फाथोखौ बे गुबुन गुबुन रोखोमनि फाथोखौ जोङो माजों मिलायगोन बा माखौ गायोब्ला जोंहा मुलाम्फाया बांसिन जागोन जोङो बेखौ नायनानै गायनाया जोबोद गोनां आरोना नोंथां दा बिनि उनावहाय जोङो फाथोखौहाय हाथो जोलैखौ बासिखांनायनि उनाव जों बे फाथोखौ ओ बे फाथोखौ जोङो ओ फोनानै होगोन आरो ना ओ बिदिनो फोनायनि उनावहाय जोङो ओ बेखौहाय बै फाथो बेगरा जेन'बा हाजों मोजांङै गोरोबनायखौ नायनानै जेनेवबा ओ फि खेबसे मै होफिननो हायो आरो ना नोंथां फाथो बेगर फोखांनायनि उनावहाय दा बेबायदिनो बेजों लोगोसे जोङो माखासे ओ बिदिनो हासार ओ होनाया जोबोद गोनां मानो होननानै बुङोब्ला जोङो हासार होयोब्लासो दानि जुगावहाय ओ बिफांफ्रा मोजांङै रोदोमबोयो आरोना दा गोदोनि मुगायावहाय आङो नुबोदों जोंहा रासायनारि हासारखौ बाहायनो मोना आरोना नोंथां ओ मानो होनना बुङोब्ला जोंहा न'आवनो मोननाय माखासे गोबोर हासार गोबोरखिनिफ्राय मोननाय हासारखौ जों बांसिन बाहायनायखौ नुनो थाङोमोन दा जोङो बेवहाय हासार होखांनानै बिदिनो ओ नै दान नै दान बा नै खावसे दान बेफोरनि उनाव बै फाथोफ्रा एसे गिदिर गिदिर गिदिर जाबोयो आरो ना ओ एसे राबोयो फाथोआ गिदिर गिदिर जाबोयो ओ आरो जेब्ला बे फाथोआ रागोन आरो गिदिर जागोन बेनि मोदोमा गोरा जागोन अब्ला जों फाथोखौ दानगोन आरोना बे फाथोखौ दानखांनायनि उनाव जोङो बैनि बिलाइखौहाय जोङो नार्जि हिसाबै जोङो खानानै दोननो हायो बा जोङो खायालासिनोबो जोङो ओ दंखायोब्ला नारजि फ्रा न'आव दंखायोब्ला जों खायालासिनोबो ओरैनो गारनोबो हागोन आरो ना नोंथां आरो नांगौ जायोब्ला जों नारजि हिसाबै बाहायनो हागोन दा बिनि उनावहाय जोङो बेखौ हानानै बा दाननानै मुथा मुथा खानानै दोनगोन आरोना आरो बेखौ दानखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ दैयाव सोमनानै दोनै नांगौ आरो माने दोनोब्ला बिदिनो ओ
र नोंथां खोनायाखै नोंथां हेल' नोंथां
जोङो बेखौ माने फाथो खुनाय होनो आरोना जोंनि ओनसोलावहाय जोङो फाथोखौ खुगोन आरो बिनि बिगुरखौ खुनानै जोङो बेनि मोदोमजों थान आरो दा बेबायदिनो जोङो
औ नोंथां
जों बेखौ अननाय जायो नामा बेनि उनावहाय जोङो बेनि फाथो मोदोमखौबो जोङो फाथो सेरना जायखौ जोङो अर जरायनायाव बाहायो जोङो बेखौ बाहायनो हायो आरोना आरो बिनि फाथो मोदोमखौहाय जोङो दुरुं बानायनाय दुरुं बानायनायाव जोङो बेखौ बाहायनो हायो आरो दा बेबायदि खालामनानै जोङो फाथो फाथोनि मां खामायनो हायो गोबां आरो फाथोनि दिरुंखौ फान नानैबो जोङो गोबां रां खामायनो हायो आरा नोंथां दा जोंनि आंनि बेलायावहाय आङो बे फाथोखौहाय बेबायदिनो फाथो सेरना मुथासेयाव आङो बिदिनो बाजिनिफ्राय जौसेसिम दा मोनो आरो ना आं रांखौ मोनसे मुथायावनो आरो फाथो बै दुरुंखौहा किजि नो आं बिनो ब्रै बाजौ एखमबा द'सिम आडों बोथोर नायनानै बोथोर बेबायदि रां खामायायो आरोना नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला
थांगौ
आङो मावनानैहाय दा आंनि न'खरखौ सालायनो हायो आरो नोंथां आङो आंनि गोनां जानाय मुवाफोरखौ आङो आंनि बेनि गेजेरजोंनो आङो माने बायनानै लानो हायो आरो ना नोंथां
दा नोंथां बिदिब्ला आङो आंनि फाथो आबाद मावनायनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमबाय नोंथाङाबो आंनो माबाफोर आबाद मावनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना नोंथां
अ जानो हागोन आंबो नोंथांनो नोंथाङा जेरै मेसें बोथोरनि आबाद पाथथिनि सोमोन्दै आंबो नोंथांनो मेसें बोथोरनि आबादनि सोमोन्दै फोरमाय सानदों जेरै मा होनो बेसर आबाद मावनायनि सोमोन्दै आरो नोंथां बेसर आबादखौ माबाददि मावो बिनि बेखौ माबायदि मा समाव मावो बेनि सोमोन्दैं फोरमाय सानदों बेसर आबाद मावो बेसआव आबाद होनबा था बेसरा जाहैबाय जोंनि मोनसे गोनांथार मोनसे जिउआव सानफ्रोमबो बाहायजानाय मोनसे आबादा आरो नोंथां बे नङाब्ला नों जांबोथिसे ओंखाम जानाया ओ मा होनो ओ गोब्राब आरो बेसर आबा ' जोंनो नांथारौ आरो नोंथां मानो होनबा बेसर आबादनिफ्राय जोङो गोबां थाव मोननाय जायो थिग बेनिखायनो बेसर आबादखौ जोंहा गुबैयै डिसेम्बर दानाव मावनाय जायो आरो नोंथां दिडिसेम्बर सफैबा जोंहा मा माइ आबाद हाखनाय लोगो लोगोनो बेखौ जोंहा मा होनो मावनाय जायो नोंथां हालेवनानै जेब्ला जों माइखौ लाना फैगोन नङ होनोमबा जों बेनिनो आबाद नारा नाराबारिखौ ट्रेक्टर जों एवनानै मा होनो बे आबादखौ मावनाय जायो बे आबादखौ मावनो थाखायों गिबियावनो जोंहा बिधानजों सायख'नाङो आरो नोंथां बिधान जोलै मोजांखौ नाथाय जोंहा खायफा खाफा गाज्रि गोदान फैयोबा एबा मोजां नङै बिदान फयोबा जोंहा लसबो एबा खवाबो जानो हागौ आरो बेखायनो जोंहा बे बिसरखौ फोनो थाखाय मा होनो गिबियावनो मोजां बिधान साख'नांगोन बे मोजां बिधानखौ साखख'ना लाना फैनानै मा होनो फोथाराव आबादाव मावनांगोन बे हालेवनाय प्रसेस दनोङो जेरै जोङो गिबियावनो ट्रेक्टरजों खेबै हालेवबाय खेबै हाले उनाव मा होनो बेहाय ओ हासार होनांगौ नोंथां मानो होनबा जोंनि बेखायनो जोंहा बेहाय सरकारि हासार ददों जेरै जोंहा दिडिउ पि इउरिया पटास आरो दि मा होनो। ओ बिदिनो गोबां हासार होनांगोन आरो ओ होनानै बे आबादखौ जों थियारि खालामबाय खालामनानै। मा होने बेयाव जोंहा परिमान दङो बेसेबां फरिमान नांगोन बिकासे हायाव जोंहा इउरियाखौ नांगोन जोंनो खमसे खम दस पन्द्र' केजि बेनिफ्राय जोंनो दिउ फिनांगोन जोंहा दस केजि बिनि नांगोन आरो जोंहा सुपारबो नांगोन बस्थासे बिदिनो फटासबो नांगोन। फास केजि आरो बेफोरबायदि होनायबो जोंहा बेसरफोरा जोबोद मोजां जायो। बेनि थाखायनो बेफोर आबादखौ होनो थाखाय होनो थाखाय बिबाननो होखाजोब न बिहामा फोबाय जेब्ला बिसोरा जोंहा सप्तासे जायो अब्ला जोंहा। बे बेसर फुलिया बिलाइ फैयो अब्ला जोंहा मा गिबियाव हिसाबै जोंहा बेयाव। मुलि नांगोन बेमलि मुलिनि मुं आबेत्रिसल बे ट्रिस गयोबा जोंहा मा बिलाइ एम्फौ एम्फौबो ज एम्फौबो जाया आरो मा थाबनो जौगाबोयो आरो नोंथां बेबायदिनो बे बेसर आबादा मा होनो जेब्ला जिबा सान जायो अब्ला जों आगो इयाव गोबां मा होनो। गेदेर गेदेर जाबोननो हमो बिलाइफोरा अब्ला जोंहा बिहा मुलि होनांगोन भिटामिन होनांगोन बेबायदिनो सप्ताहै सप्ताह भिटामिन होनांगोन जेब्लासिम बिबार बारिसिम जोथोन लाबाय थानांगोन आरो' मफ्राय जेब्ला बिबां लइ सम जायो अब्ला जोंहा हाखौ नायनानै जोंहा दै होनांगोन नोंथां अमब्लासा बेसर आबाद जोंहा गोगो फिथाइखौ मोननो होन दैनि जोबो गोनां जायो बेसर आबादनो। बे दै होनायाबो जोंहा नांगौ समाव बे बेसर आबादा मा होनो फिथाइआ मोजां जाया आरो एसे सेबथा सेबथा जायो गोग्गो जाया आरो बिनि थाखायनो। जानो दैखौ नायनानै होनांग गोनां जायो आरो नोंथाङा जेब्ला बिबार लायां जायो मथरो अब्ला आरो बे बिफार लइां मथ'नाय समाव जोंना मा मुलि होनांगोन जेरै एम्फौनि मुलि होनांगोन बिबारनि मुलि होनांगोन बिदिनो सप्ता सप्ता बिबार फिथाइ थाइगानायाव लागै जानायाव लागै जोंहा मुलि होफोर थानो गोनां जायो जेरै जोंहा। बे फिथाइ बिबाराव मेवा बानायनि मुलि होनांगोन बिबारा मोजां जानायनि मुलि होनांगोन मा होनो फिथाइयाव एम्फौ जानायिनि मुलि होनांग बेबायदिनो। होनांगोन आरो मलै होमबाससि मा जोंहा बेसरा बारा मोजां जागोन आरो नोंथां बेबायदिनो बेसाद आबादखौ जेब्ला जोङो थाम दानाव खनि उनाव जोङो बेखौ मा होनो बेगरखौ मोनो आरो नोंथा नाखांनानै मारा होखांनानै बे नारा बुरखांनाय बेरखौ जोङो सान्दुआव होनानै बेनि बेगरखौ जोङो फेरेदनानै थाव गुबै महराव मोननो हायो आरोोना बे थाव गुबैखौ जोंहा फाननानै गोबां रां गोजां थाखा मोननो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो बेसर आबादा आबाद मावनानै गोबां रां खामायनो हायो आरो बे बेसर आबादनि फाव फेरेंखान्दा माबाखौ मा होनो सफ्ला एबा बिगाबखौ जोंहा गोबां आबादावबो बाहायनायायो जेरै माइ आबाद मावनायावबो होना होनो हायोब्ला जोबोद मोजां जायो आरो न'खराव थानाय न'आव थानाय फुख्रिनो नानो होबाबो नाफोरा जोबोद देरो आरो नोंथां। बेबायदिनो बे बेसाद आबाद मावनायनि गेजेरजों जोंहा गोबां मुलाम्फा दानो हायो। आरो बेसर आबादबो गावनो मावना जायोब्ला। मोनसे मोजां फिथाइखौ मा होनो सोंखखो एबा एसे मुलि गैयै बुस्थुखौ जोंहा जानानै मोनो आरो नोंथां दा बिदिब्ला नोंथां जोंहा समावथ' जाना फैबाय दोनथ'सै नामोन नोंथां गोजोन्थों नोंथां